नोंथाङा अ खोनादो दे
अ मा खबर नोंथां?
आंथ' ओरैनो जिरायनासो दं र' नै दानि माबा एसे मबाइलसो नायलाबाय- दोंमोन ओमफ्राय आरो मेपफोर नायला बायदोंमोनलै भारतनि नोंथाङालाय मा खालामदों?
ओइ आंबो इदिनो दं नोंथां नै दासो सानजौफुनि नै ओंखाम जाखांदों ओंखाम जाखांनानै फुंनिबो सानजौ- फुनिबो जाखाबाय ओंखाम जाखांनानै नै दासो आराम से गोलांनानै दंथ'योमोन
आदसा दे गरम बोथोर ना आरो दा
औ गरमथारलै लाइनबो गैया बिनि सायाव गरम गरमनि थाखायनो इदिनो मा खालामगोन मा खालामा जाबाय थायो नोंथां
आंबो ओरैनो ओरैनो थास्लायस्लाय मेप- खौनो नायबाय थादोंमोन भारतनिखौ बबे रायजोआ बबेखि दङ मा मा साइदखि दङ होननानै औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांनाव होमबालाय आं मोनसे सोंनि ओ नै भारतनि अन्ध्र प्रदेशआ भारतनि बबे खनायाव दं नोंथाङा आंनो खोन्थालाय
भारतनि आन्ध्र प्रदेशआथ' भारतनि खोला साइद गोलैयो खोला ओमफ्राय खोलाद्रायबो नङा गेजेराव खोला भारतावनो गोग्लैयो आरो खोला भारतनिनो रायजो गोदो आन्ध्राप्रदेशआ गिदिरमोन रायजोआ बेनिफ्राय आरो इयो गावस्रानाय जाहैबाय मोनसे गावस्रानानै तेलेंगा तेलेंगाना मुंनि रायजो गोदान दानाय जादों बारा गोबाव जायाखै बेबो गावस्रनाया नैरोज जा जिदना जिबाफोराव जाहैदों आरो बेफोरावनो गावसोर
अ अब्रा अब्ला बेयाव तेलेंगाना मानस फोरा थायो आरो ना
ओं ओं नोंगौ तेलेंगाना ओमफ्राय आरो तेलेंगानायाव तामिल रायजलायो बिसोरो बांसिन तामिल तामिलफोर उ तेलिगु तेलिगु रायलायो ओमफ्राय
औ बिसोरनि केपिटेल सिटियालाय मा गोग्लैयो
दा हायद्राबाद जाहैबाय गोदो आन्ध्र् प्रदेशनाबो हायद्राबादनोन ओमफ्राय तेलेंगाना रायजोआव गोग्लैबाय नालाय बियो बे माबाया राजथावनिया ओमफ्राय तेलेंगाना हजाब आरो अन्ध्रा प्रदेशनि गोदान राजथावनि आरो अमराबती अमरापथि जाबाय आरो उ अन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार टारनि नामा दा सोलिबाय थानाया चन्द्र बाबु नायदु
अ औ ओरैनो माबायालाय मा होनो आसाम जोंथ आसामनिनो होनोमबाबो आं ओ नर्थस्टनि बागै एसे सोंनो लुगैदों नोंनियाव नर्ट इस्टआव खो खैथा स्टेटफोर दङ ओरैनो
नर्थ नर्थ इस्टआवथ ओरैनोथ आदथा स्टेट जायो ओमफ्राय आरो नै सेभेन स्टेटआ आरो नै खावसे जाथों थारो आरो जोंना ओरै दङ अरुनाचल नागालेण्ड मणिपुर मिजराम त्रिपुरा मेघालय ओमफ्राय आसाम आसामखौ बेफोरो स्टेटफोरानो बेंनानै लादों आरो गासै साइदखिबो ओं ओं ओमफ्राय आरो ओरै सिक क्किमा एसे गोजान जायो माने वेस्ट बेंगलजोंसो नांनाय जायो ओं
सिक्किमखोबो औ सिक्किम नेगोनाबो मिथियो बुंनाय जायो खोमा ना सिक्किम खन्दखौ
ओव ओइस चिकेन मेगआ सिलिगुरि करिदरखौ बुङो बेयो वेस्ट बेंगलावनो गोग्लैयो ओमफ्राय आरो जोंनि आसामनि साहा दङ भुटान भुटान हादर आरो बियो हादर गिदिर जोंनि आसामनि राज राजथाननिनि मुङाथ दिसफोरानो ओमफ्राय आरो गुवाहाटि गोदो दिसपुर दा गुवाहाटि बुङो बेनो आरो नोंथां
नंगौ नामा अब्ला उ आसामाव आसामा ओ ओ खैथाब ओ कउन्ट्रि बर्डा सेर खालामदों आरो मा माजों बेखौ एसे बेखेवना खोन्थाबानो जाबाय।
ओ कान्ट्रि शयार खालामो होनबा बांलादेश आरो ओजो भुटान बिसोर मोननैयानो नांजाबो उम उम। ओमफ्राय ओरै मेनमार फोरासो गुबुन स्टेट फोरजो नाङो ओरै अरुनाचल नागालेण्ड, मिजराम। ओमफ्राय आरो ओजों अरुणाचला चाइना चिन हादरजोंबो नांजाबो। बिनो आरो नोंथां।
नोंथाङा ओ माबानि केरेलानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा के-केरेला स्टेटनि बागै? जेराव दा लिटिरेसि रेटआबो इसोरना बांसिन
औ नंगौ नंगौ नंगौ दाथ' केरेलानि लिटिरेसि रेट बांसिनानोमोन ह'लेदा खौ बा-बारबाय आरो ओरै मिज'राम होननाय रायजोआ। केरेलानिरटिसि रेटखौं उम उम नंगौ मिज'राम ओं मिज'राम रायजोआ दा भारतनि मादावनो लिरिट्रिसिआव बांसिन पारसेन्ट आवग्रिनानै दङ। ओमफ्राय उम ओं केरेलाया औ नंगौ नंगौ। केरेलाया आरो खोला भारतावनो गोग्लैथारो बेयो। बुहुत लास्टाव बिनि राजथावनिया जाहै बाय टिबुभारानानटापुराम जोबोद गोलाव मुङा। जोङो बारा उस्थार होजोबनो हाया आरो। बियो आरो केरेला नि भाषा जाहैबाय नालाय। बिनि थाखायनो
मा भाषा रायलायो?
केरेलायावथ' ओरैनो तो तामिलफोरानो रायलायो बिसोरो तामिलानो ओरै तामिलनाडाजु नादुजों बिसोरो नांजाबनाय नालाय बेफोरबायदियानो आरो गदिर गिदिर भाषा बुङोबा तामिलानो रायलायो इसोरबो। ओमफ्राय आरो भासा दं नामा आं इखौ मोजाङै मि थिजोबा आरो नोंथां। उम
तामिलनाडुदोनो नांजाबनायानो होनजायो। हो स्टेटआ ना ओ नांजाबनायानो केरेलाया। कर्नाटका आरो तामिलनाडुआ मोननैबो नांजाब ओ बे मोननैदो सेरखामलायो बिसोरो सेर स्टेट बरदारखौ ना।
बियो केरेला दा लैथो लैथो जिंनि हादर। बिराद मोजां मस्लाफोर मोनो, नालेंखर मोनो। बायदि आरो बोथोर फोराबो मोजां माइ गायनाय माबा माबि, मोजांथार आरो माबा फ्रा रायजोआ।
औ दाथ' नै ओ गरम जाना दङो अब्ला जोङो एसे ओ थान्दा खालामनोबा जों केरेलायाव थांजागोन नामा नोंथां? जेनेबा दुगैनो मानो दैमा जिङाव?
थां जागोन जोबोद मोजां जायगा बेरायनायनि थाखाय केरेला रायजोफ्राव नालेंखर बिदै मोनलोंगोन नोङो। दाथ' आरो बोथोरा बेनोसै ओमफ्राय आरो इदिनो इयावनो दैमा दिपफोर दं गेजेर गेजेर दिपफोर दं बेयाव बेरायनो हायो। ओ बेल लक्स' दिबो खाथि। बेयावबो बेरायनो हायो मोजां आरो ओन उम जायो जायो मोजां बहुत मोजां
मानसिफोरखौथ' बुहुत ओ खोनो बेनायनायखो नायो बेफोर दिपाव थांनाय खो नायो बाद मा थांफेराखै सानसे थांगोन बे फोरावबो अब्ला ग'वानि बागै ग'वानि बागै एसे बुंदो जितु जोङो केरेलानि बागैबो दैमाज जोंनि बागै होनबाय नालाय दा आं गौवाखौसो गोसोखांबाय अब्ला गौवाखौ एसे एक्सप्ल बानायना होदो नोंथाङा
ओ गवा हदरा गवा माबाया रायजो माने हादरथ' नंला रायजो ओइ गवा रायजोआथ' गोदो जोंनि भारतनि नङामोन माने गोदो भारतआ जोंना महाराजा राजाफोर फिसा फिसा रायजो खुंनानैसो बानाय मफ्राय आरो गवा हादरखौ जों पर्टुिस टुरिस्टफोरा दबथायना लाखिदोंमोन बे गहााखौ जोंनो माने बारा गोबाव जायाखै आरो नाइनटिन ओरै फ टिना नहा नाइनटिन सेभेनटिना ओइटिफोरावसो हगारना होदो आरो भारत हादरनो बेनो पर्टुगिस फोर ओंखायथ' दाबो गोबां फरेनार मानसिफोर थायो आरो खृ थानफोर थायो बेयाव गवायाव बिनि राजथावनिया पानाजि जोबोद मोजां जोबोद मानसिफोरा मिथिगौ बे गवा गवा माबाखौ
औ इण्डियानाव हाइस्टुरिस्ट थाङो होनोब्ला जला बे गौवायानो आंनि आन्द गौवयानो जानांगौनाा बेले फरेनारफोराबो ओ ओ गोबां मानसिफोरा फरेनारफोरानो फैनायखौ आंबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियाफोरावबो
नंगौ नंगौ नोंथां
गोबां गोबां मानसिफोर फैय जानांगौ बेरायनो दुगैनो बेयावथ' लैथो जिं नालाय दुगैनो फैयो भिउ नायनो फैयो जेराव सानसेट जायोब्ला बेयाव एकदम जारां सान नायनो फैयोना मानसि फोर बेखौबो आं खोनायो औ सागरनि लैथोनि सान हाबनायखौ नायनो फैयो नामा
उम नंगौ जोङो भारतआथ' मिथिखागौ गवाया बेरायनायनि मोजां जायगा दै जिं आरो जोबोद मोजां आबहावा दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो गुबुन हादरनिफ्राबो फरेनारफ्राबो फैयो आरो इयाव बेरायनो दुगैनो बिदिनो
औ औ
नोंथाङा जि दानि बुंलांबाय बेफोरबायदि अ अ
मोनसे हादोर सोंबावनोसै नोंथाङा ओ बेनि बागै फोरमायनो हागोन एसे रोंगौब्ला माबाखौ ओ जम्मु एण्ड काश कासमिरखौ एसे फोरमायना होदों नोंथाङा बे ओ माबानि टबाव दं नालाय गोजौआव दं
अ नंगौ नंगौ जोंनि भारतनि साहा खर'आनो जाबाय जम्मु एन्ड काश्मिर बेयो भारतनि खर' बायदि जाहैयो खर'आनो बुंनो थाङोदे भारतनि ओमफ्राय जम्मु एन्ड काश्मिरा जाहैबाय बिसोर रायजो नङा जाहैबाय
औ
गजौ स्निजि आर्टिकेलाव बेखौ इउनियन टेरिट'रिसो बानायनाय जादों
अब्ला बेयो औ अब्ला बेयो स्टेट नङा
गोदो स्टेटमोन माने गोदो स्टेटआव गोग्लैयोमोन रायजो गोग्लैयोमोन दा आरो मिरु जौ खुंजानाय रायजो जाहैबाय इउनियन टेरिट'रि‌ होनो ओरै लादाख - लादाख मोनसे ओमफ्राय आरोै जम्मु एन्ड कश्मिर होननाय
औ
गिदिर लादाख रायजोआबो
औ - औ
लादाख आबो
बेयावथ' औ बेस बे जायगायावथ' गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिफोरा बुहुतनो बेरायनो थांफ्रामनायखौ आं खोनानो मोन
उम थाङो जोबोद मोजां भारतनि हाजो बिफां - लाइफां नायनो मोजांथारनो आंबो थांफेराखै
औ - औ बियो बेनि गोजौथिं बेनि गोेजौथिं ओ मा हादोर दङ बेनि सायाव एसे फोरमायबानो जाबाय
बेनि गोजौथिंथ' अराय चीन हादरानो नांजाबो ओमफ्राय ओरै आफगानिस्ताना नाङो इनि फ्राय पाकिस्तान नाङो पाकिस्तान बांसिन चिन हा दरानो नांनाय जायो आरो इनिफ्राय पाकिस्तान अफगासथिन अफगानिस्तान ए सेल' नांनाय जायो आरो नोंथां उम लादाखनिया थ' ओरैबो माबा इउनियन टेरिटरिसो जाबायना लेआ दा बिनि राजथावनि जायो जम्मु एन काश्मीरना श्रीनगर
औ दे नोंथां अब्ला ओ टाइमाबबो जोंनिया समाबो एसे आंखाल समनिबो आंखाल नालाय दोनथ'नोसे दे नोंथां ना उम औ